नोंथां।
औ नोंथां।
अ खोनादों दा नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ दायो फ्रियानो जिरायनानै दं आरो।
अ नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायना फैदोंमोन सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ सरायजागोन नोंथां।
औ नोंथाङा ओंखाम जागोबाय नामा?
सानजौफुनि जानाया दहाय जाबायमोन दाथ' मोनानि मोनजाथ'वाखै नोंथां नोंसालाय?
अ औ जाथ'वाखै आंबो दहायसो जादोंमोन आरो दा बावफ्लांलाबायबायलै सोंफ्लांला बायबाय।
आस्सा खबरफ्रालाय बोरै नोंथां?
औ मोजाङानो।
अ।
दे होनोमबा जों आयदायाव फैफिनसै नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ ओ। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आबहावानि सायाव माबायदि जोंनि आबहावाया जालांखो गोदोनिफ्राय लानानै दासिम थासारियाव माबायदि। सोलिगासिनो आबहावानि थासारिफोरा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जों जोंथ' आबहावा होनोब्ला जोंनि मुवा बेसाद जिब जुनार दं बयबो बिथिङावनो जों। सानफ्रोमबो मोनासिम जायखौ नुयो बा जाय मुवा बेसाद बिफां लाइफांसिम जुनार बयबो बिथिङानो मानि आबहावानि मा नो
औ सिन आरो खोनायासै नोंथां नोंथां खोनायासै हेल' हेल'। हेल'। खोनायासै नोंथां नोंना नेतवरक गैला खोमा। हेलौ।
औ खोनादों नोंथां।
औ दे। हेलौ।
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा एसे फोरमायदो
औ जों सोरगिदिं थानाय बेफोरबायदि जिउ गोनां जिउ गैयि बिफां-लाइफां जिब जुनार गासैखौबो जोङो आबहावानिनो हिस्सा होननानै मिथियो। बाहागो होननानै मिथियो नङा होमबा नोंथां?
औ सैथो।
औ बेफोरबायदिनो आ हावाया गोदोनिफ्राय दासिम जोबोर गुबुंले जालांबाय आरो जों बुंनो थाङोब्ला मेेन जाहोनानो जाहैबाय सुबुं अनजिमानि बांनाय नङा होमबा?
औ नंगौ सैथो बे
सुबुं अनजिमाया बांनायनि जाहोनावहाय बेफोरबायदिनो जिब जुनाराबो खहा जाबाय बा जोंनि बिफां-लाइफां थानाय जायगा बेफोरो जोबोद सुबुंफ्रा आवग्रिना लाबाय आरो गोदोथ' गोबां बांसिन हायानो बा जायगायानो अरनबारिमोन नङा होमबा बिफां लाइफांजों बिफां लाइफांजों बुंफबनायमोन। मिथिंगायारि सम्पदजों बुंफबनायमोन बेफोरखौ सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे बे आबहावानि गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो जाबोगासिनो दं नङा आरो गोदोनिफ्राय दासिमा जोबोद गुबुंले जाब्बाय आरो मानो होनोब्ला सिफुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे बिफां लाइफांखौ दानफायबाय आरो अरनफोरखौ सिफायबाय सिफायनानै बेयावहाय सुबुं सुबुंफोरा थानो आवग्रिबाय बेफोरबायदिनो न' बां लुबाय सोहोर नोगोर जाबाय दैमा दैसानि बिबाङा खमायबाय अरनबारिनि बिफां लाइफांनि जिब जुनारा थानो थाखायबो जायगा मोनासै सुबुङानो आवग्रिना लाजोब्बाय नालाय
औ।
औ बेफोरो गासैबो बिथिङावनो मा होनो मानसिफोरा जायगा आवग्रिनानै लानानै आबहावाखौ गोबां फ' खालामदों आरो बेजों लोगोसे सुबुंफोरा गावसोरनि नांगौ बायदि बेफोरबायदि मुवा बेसाद दिहुनो थाखाय बा हान्थियारि हान्थाामेला खालामनो थाखाय लामा सामा बानायबाय बे लामा सामा बानायनो थाखायथ' जोंनो गोबां जायगा नांगौ नङा होमबा नोंथां
औ औ।
औ बे लामाजों थांनाय बा बे लामा बानायनाय समावहाय गोबां बिफां लाइफांखौ दानफायबाय दानफायनायनि गेजेरजोंसो मा होनो लामा लामा दलं बेफोरखौ बानायदों नङा होमबा नोंथां।
ओ बेफोरबायदिनो सोलाय सोल' खालामजोब्बाय आरो मिथिंगायारि सम्पद एबा आबहावानि सम्पदफोरखौहाय सोलाय सोल' खालामनायनि जाहोनावनो। गोबां गोहोम खोख्लैदों आरो आबहावायाव। मानसिनि जुनैनो एबा सुबुं माहारिनि जुनैनो बेफोरबायदि आरो जा मुवा बेसाद नांगौ मानसियाथ' बांनायनिफ्राय बांदों बेफोरबायदि बांनायनि जाहोनावनो आबहावानि माखासे थाखानाय बुस्थुफोरखौ जोङो नस्थ' खालामदों आरो नस्थ' खालामनानै जों आवग्रिना लादों। बिफां लाइफांखौ दानफायबाय बिदिनो फेक्ट'रिफोर बानायबाय कारखाना बानायबाय नङा होमबा? बे बानायनानै मानसिनि नांगौखिनिफोरखौ जोङो। प्रदिउस खालामबाय एबा दिहुनबाय दिहुननानै बाहायबाय बेफोरखौ बाहायनायनि सायावबो जोङो गारि मथर दिहुनबाय बा खारखाना बानायबाय बे खारखानानिफ्राय ओंखारनाय दैफोराथ' गोबां बिस गोनां एबा लेथ्रा नङा होमबा आरो बिनिफ्राय ओंखारनाय गेस उखुन्दै बै उखुन्दै आरो गेसफोरा। बारहावाजों गोरोबफानानै माने अक्सिजेननि बिबांखौ खमाय होबाय आरो। खमायहोयनि गेजेरजों बै बारखौहाय। गुबुंले हामबाय जेराव जोङो हां लानो थाखाय। बेफोरबायदिनो मोजां अक्सिजेन मोनला अक्सिजेननि बिबाङा खमायबाय। कार्बन डाइ अक्साइडफोरनि बिबाङा बारायलांजोबबाय आरो। बे बारायनायनि जउनावनो जोंहा जोबोद खस्थ' जाबाय आरो दाहां लानो थाखायबो। औ आरो बेफोरबायदिनो बिफां लाइफांखौथ' दानफैबाय बिफां लाइफाङासो जोंनो अक्सिजेन होयोमोन नङा होनोमबा।
औ।
औ जोंनो थांना थानाय समावहाय जोंनो अक्सिजेननि गोनांथि जाथारो बे अक्सिजेननि बिबाङा खमायब्लाथ' जोंहा जोबोद खैफोद गोनां। बेफोरबायदिनो दंफां लाइफांखौ दानफायबाय नालाय जोंहा बेफोरबायदि अक्सिजेननि बिबाङा खमायबाय खमायनायजों लोगोसे जोंहा हां लायानाया दिगखाद जाबाय एबा खस्थ' जाबाय आरो। आरो बेजों लोगोसे बै कारखानानि ओंखारनाय गेसफोरा एबा दैफोरा दैजों सरजाबनानै दैजों बोहैफानानै दैमा दैसायाव हलायनानै लोंनाय दै एबा थानाय बेफोर बे थ्राादैफोरावबो जोङो दा माने दुगैनो हाला गोदो ज' जों नुयोमोन लामा सामा दुगैनाय बा माबानाय बेलेक बेलेग जाहोनफोरावहाय दैमा दैसायाव जोंथ' गोदो बेफोरबायदि दैनि गोनां मा होनो खाबु गैयामोन नालाय न'आवनो बोखोनानै दै लानानै दुगैनो बेफोरबायदि जोंहा खाबु गैयामोन आरो गोदो समावथ'
औ औ सैथो।
दैखौ बेफोरबायदिनो बोखोबाय बो होनानै लानानै दुगैनांगौ बेफोरबायदिसो जायोमोन नङा होमबा।
औ औ।
बेफोर बुहुद गोहोम खोख्लैदों आरो जोंनि आबहावानिखौ हारसिं बुंनो थाङोब्ला जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय बेफोरबायदिनो गोग्गाथावबो बुंनो हायो नाथाय आबहावाया गोबां लस जादों आरो जोंनि नांगौखिनिखौल' जों बाहायदों नाथाय आबहावाया एसेबां गोहोम खोलैदों आरो नङा होमबा औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा आबहावानि सोमोन्दै माबाफोर मोनथिनाय बा खहा जानायफोरखौ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो आरो
औ हागोन नोंथां।
उम
ओ जों। आबहावा गुबुंले जानायखौ जों नुखादों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
जेरै जोंनि गोबां जाहोनानो जादों। जेरै, जोङो बे बायदिसिना जों बाहायनाय गोबां मुवा बेसादफोर जेरै, फेक्टरिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै एबा बेबायदिनो गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोर खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
औ बेनिफ्राय माने जों गोबां बेफोरबायदि जों खहा जानायखौ जों मोननो हादों मानो होनोब्ला जोङो बेबायदिनो आबहावा एबा दंफां लाइफांनिफ्रायसो जोङो अक्सिजेनखौ मोननो हायो नङा होमब्ला नोंथां बेबायदिनो दाथ' जों गोबां बेबायदिनो हाजो बेफोरनो दंफां लाइफांखौबो दानफायनानै बेबायदि गोबां माने नस्थ' खालामनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जोंहा दंफां लाइफां दानफायनायनिफ्राय गोबां बिदिनो गोहोम खोलोमनाय एबा बेबायदिनो बारहावाफ्रा जोंना बांद्राय बेबायदि फ्रेस मोननो थांला जों बेबायदि फेक्ट'रि फोर गोबां जानायनि दाहोनाय बिसिनि सावनाय ले-लेथ्रा लेथ्रा बेबायदि बायदिसिना उखुन्दै ओंखारनाय बेफोरजों माने जोंनि आबहावाया जोबोद गुबुंले जानो हमबाय
उम
माने जोंहा गोबां बिबायदिनो ओ आबहावानि गेजेरजोंनो जोंना ओ जोंनि क्लाइमेटआ चेन्ज जानो हमबाय बेबायदिनो गोबां माने जोंनि मुगाया एबा जोंनि बोथोरफोरा गोबां बिजनेस सोलायनो हमो मानो होनोब्ला जोङो गरमनिफ्राय गरम जानो हमबाय दंफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनै आरो जों गरम जायोब्ला बांद्राय गरम जायोब्लाथ' जोंहा बे बिदिनो मानसि सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद खहा जोङो थानो हाया बिबायदि बांद्राय गरम जायोब्ला जोंनि ओ बिबायदिनो सेलसियास डिग्रि सेलसियासफ्रा बांद्राय बारायोब्ला जोंना बांद्राय गरम जायोब्ला जों थानो हाया नङा होमबा नोंथां
ओम ओम नंगौ
आरो बेबायदिनो जों गोबां प्लास्टिक मुवाफोरजों गारनानै बेबायदि जोङो दैफोरखौ जों गुबुंले खालामो जोंनि बे गुबुंले खालामनाय दै फोरावहाय जों बेखौनो ओ जाय जायगाफ्रावहाय बेबायदि जों लेथ्रा गारनाय बा बेफोरखौनो जों लोंनांगौ गोनां जायो मानो होनोब्ला बेलेग जायगाफ्राव जों ऐबेलेबोल दै मोननो थाङा बेखायनो जोङो जोंनि ओ लेथ्राफोरखौ जोङो बे फेक्ट'रिनिफ्राय बहनजानाय गोबां बेदिनो प्लास्टिक मुवा बेबायदिनो बथलफोरखौ जों गारनो नाङा मानो होनोब्ला‌ जोङो दैखौ जों बासायनो नांगोन मानो होनोब्ला दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि।
औ
दैनिफ्रायसो जों गोबां बिबदिनो एनारजिफोरखौ जों मोननो हायो जों दै गैयाब्ला जों मानसि सुबुं माहारिया जों थांनानै थानो हाया
उम
आरो बेबायदिनो जोंनि गरमा मानो जादों होनोब्ला जोंहा बेबायदि दंफां लाइफां दानफायनाय एबा बेबायदिनो ग्लबेल वार्मिंआ बांसिन इनक्रिस जानायनि थाखाय जोंनि बे बुहुमाव गोबां बेबदिनो साग्लोबबोनो हमबाय गरमनिफ्राय गरम हाव जाबाय बेबायदिनो टेम्पारेचार बेबायदिनो बांसिन बेबायदिनो ग्रिन हाउसनि गेस ओंखारनायनि जाहोनै जोंनिया ओ बिदिनो खहा जानो हमबाय।
औ
बाराव माया आरो बेबायदिनो जोङो बांसिन बेफोरखौ जों होबथानोब्ला जोङो दंफां लाइफांखौ जों बांसिन गायनो नांगोन। जों दंफां लाइफांखौ जों दान फायनो नाङा जों मोजां जोंनि सुबुं माहारियानो जोङो खैफोदखौ लाबोदोंब्ला जों सुबुं माहारिफ्रानो जोङो सुस्रांनो नांगोन बेफोरबायदि जेंनाखौ जों गोजाननाव लांनांगोन अब्लासो जोंनि बे आबहावाया मोजां जालांनो हमफिनगोन गोदोनि बायदि जेरै आबै आबौनि ओ जेनेरेसन एबा बिसिनि बै ओ थांनाय जेनेरेसनाव जोबोद मोजांमोन बिसिनि एयार पलिउसनफोरा जोबोद मोजांमोन। बेबायदिनो बेबायदिनो माबा गैयामोन बिसना ओ लेथ्रा एबा बेदिनो गारि मथर गैयैनि जाहोनानाय जोबोद मोजांमोन आरो बै समाव दा जोंनि मुगा एबा टेक्न'लजिजों बहरनाय जानाय गोबां बेबायदि जिनिसफोरनि थाखाय जोंहा गोबां खहा जालांदों। जोंनि बे आबहावाया दा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना जोबनो थाङा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
खोथाया ओंखारबाय थायो नोंथाङा आंनो बेबायदि दसे सम होननायनि थाखाय नोंथांखौ धन्यबाद होदां। बेबायदि आङो गावनि एबा रोंगौथिखौ आङो खोन्थानायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदों आं नोंथांनि फोरमायनायखौ आं रोङिखौ नोंथाङा आंनो जोबोद मोजां फोरमायना हरबाय दे होमबा नोंथां। बेबायदि दोन्थ'नोसै जों बे समावनो।
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
औ दे।